औ होन दे
औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन
औ दा आयदायानो जाहैबाय नोंथां बर'नि ओंख्रि माने बर'नि ओंख्रि माने बर'नि जानायफोर आरो मा मा ओंख्रि जायो औ बिनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों बे आयदाखौ लानाय जाबाय आरो
औ
दा आंनो बुंग्रोसै
औ
ओ बर'नि ओंख्रि होननाय लोगो लोगो जोंथ' मिथिखाय नङा होमबा जों मा मा ओंख्रि जायो खिन्थु जोंबो बर' जाबाय दा बर'फ्रा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जानो रोंगौ गोदोनिफ्रायनो जाबोखादों आरो दाबो बे एखे रोखोमैनो ओ जानो रोंगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला बर'फ्रा बांसिन जोङो ओरै हाजो सेर बिदिनो हाग्रा सेर बेबायदि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनाय नालाय ओ बर'फोरनि ओंख्रि जानाया बे हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरजों गोबां सोमोन्दो दं आरो दा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो होनना बुंनायाव जोङो मोननै रोखोमनि राननो हायो आरो आंनि बायदिब्ला मा होनोब्ला बर'फ्रा माखासे मिथिंगायाव मोननाय मैगंखौ खानानै जायो आरो मोनसेया जाहैबाय आबाद मावनानै मोननाय मैगंखौ जायो नङा होमबा दा मिथिंयाव मोननाय माखासे मैगं होनोब्ला जों ओरैबायदिफोरखौ माखासे ओंख्रि जायो जेरै दिंखियाफोर बिदिनो थास'फोर थास' मानि बे हाग्रानि थास'खौ होनबाय आं थास' आथिंफोर ओ बेबायदिनो थास' बिसं आरोबाव गोखा गोखा खै गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा जेरै ओ मुलि हारिनि लाइफांफोर मानि मुनि ओ बेबायदिनो लाफा सायख' आरोबाव दाउला फेन्दा देवस्रोम बेबायदि गोबां दं नङा होमबा मानदे
औ नों
औ दा बेफोरखौ जोङो मिथिंगायारि मोननाय बा हाग्राफोरनिफ्राय मोननाय मैगंफोर बेखौ जोङो जायो गोदोनिफ्राय जाबोदों आरो मैगं हिसाबै
दा जोङो बेथ' हाग्रायाव मोननाय जाहैबाय खिन्थु जोङो न'आव मोननाय बा गावनो बानायनाय गोबां रोखोमनि मैगंफोर दं नङा होमबा बेफोरखौ जों मावनानै आबाद मावनानै जायो जेरै गिबि थारावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना मुंदांखा मोनसे ओंख्रि दं बर'फोरना जे अनला अनलाखौ जोङो अनलाजों दाउजोंबो जायो आरो अनलाजों मेवाइजों बेबायदिनो अनला जों अनेक रोखोमनि जायो आरो सोरबा सोरबा अनला आलु टमेट' बिदिबो लागायलायनानै जायो गोथाव जायो आरोबाव नैबे जों ना मोनो मोनसे दंबावो मुंदांखा जाबाय नारजि अमा बेथ' जोबोद मुंदांखा नारजि अमाखौ गोबां बर'फ्रा गोथाव मोनो सोरबा सोरबा जानो हाया खाथो खाथो मोनो होननानै खिन्थु गोथाव आरो बे ओंख्रिया आरो मुंदांखाबो बर'नि गेजेराव नङा होमबा आरो बर'नि मुंदांखाथार मोनसे ओंख्रियानो जाहैबावबाय जोंना नाफाम जायखौ जोङो नाम होननाय लोगो लोगो माने बे बर' हारिनि ओंख्रि होननानै डाइरेक्ट बुंनो हाखायो आरो आरो गोबां मानसिफ्राबो होनो हाफ नाफामा बर'फोरनि जानायसो होनलायलायनाय बेबायदि नङा होनोबा नोंथां दा जोंनाथ' नाफामा जि आइ टेकबो मोनलायबावबायसो थांनाय नै बोसोरसो सिगां जिआइटेक मोनबाय आरो जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन बिनि टेकखौ मोननो हाबाय बेल' नङा अनलायाबो मोनदों अनला जे ओंख्रि अनला ओंख्रि ओंख्रियाबो बर'नि ओंख्रि होननानै जेखे मोनबाय आरो नारजि अमाखौबो मोनदों आरो आरोबाव बर'फ्रा गोबां रोखोमनि मैगंखौ बोथोर नायै बोथोर मावनानै जानो रोंगौ ओंख्रि हिसाबै जेरै गोजां बोथोरावथ' जोङो मोनथिखायो बयबो मा मा ओंख्रिखौ जायो ओरैनो जोङो न'आवनो बानायनानै मोननाय माखासे मैगंफोर जेरै लाफा लाइ मुला गाजर बिदिनो मथर नङा होमबा नोंथां आरोबाव बिनफोर बिसोरो जोंना गोजां बोथोराव गोरलैयैनो जायो नालाय जोंनि बर'फ्रा बेखौ मा गाव गावबा गावनो बारियाव गायनानै लायो आरो आलुफोरखौबो जों न'आवनो गायनानै जायो ओमफ्राय टमेट' बिसोर गासैबो ओंख्रिफोरा जोंनि न' सेरनि बे बारिफ्रावनो जों गायनानै जायो जानाय आरो ओंख्रि हिसाबै औ आरोबाव गोबां रोखोमनि दैज्लां बोथोरावबो मोननाय मैगंफोर दंखायो नङा होनबा नोंथां जाय खौ जोङो ओंख्रि हिसाबै जायो जेरै जोगोनारफोर बिसोरखौ जोंना गायनानै दोनबानो नेचारेल बायदि जायो बे हारसिङैनो जाजोबखायो गामिफ्रावथ' बांसिनानो हाया हासार थाखायो नालाय बांद्राय जोङो बै इउरिया बायदिसिना रासायनिक गोनां हासारखौ होआ आरो न'आव मोननाय गोबोरखि हासार बेफोरजोंनो बाहायनानै गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानै जायो जोङो ओंख्रि हिसाबै
औ
जेरै लाव बेबायदियैनो आरोबाव दंबावो जोंना गरसि बेबायदि गोबां दं आरो नामखौ बुंबाबो बुंजोबनोसो हानाय नङा गोरलै गोरलाम ओमफ्राय जोंना माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौबो जोङो मा ओंख्रि हिसाबै बर'फ्रा गोदोनि फ्रायनो जानो रोंबोदोंलाय मानि बै समाव जेब्ला डक्टर बेबायदिनो डक्टरफोर गैयि सममोन बे समावहाय मा बर'नि गो गोदोनि आबै आबौमोनामा माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ सिनायोमोन आरो सिनायनायनि जानाव मा लोमजायोबा साजायोब्ला बबे मैगंखौ माजों जायो ब्ला बिनि बिनि गेजेरजों बेमार आजारा खम जायो बा देहाया राफोद जायो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ सिनायनो रोंगौमोन आरो जोंना आबै आबौमोना जेरै जोङो नुयो जंग्लावरिफोर जंग्लावरिफोरखौ जोङो बिदिनो दाउफोरजों बिदि फुदुंनानै लोङोब्ला एखेबारे दुरबल मोननायफ्रा खारो होननानै आबै आबौआ बुङोमोन आरो आरो जों बेखायनो मा बेफोरखौ जायो आरो बेफोर जाहैबाय मा मुलि हारिनि बिफांफोरनिफ्राय मोननाय माख्रि ओंख्रि आरोबाव मानिमुनि नङा होमबा नोंथां जोङो जायखौ माबायाव दुब्लिफ्रावनो एभेलेबेल मोनो जोंनाथ' गामिफ्राव मानिमुनिजों दाउफोरजों आरो मानिमुनिजों आलुफोरजों बेफोरजों बिदि फुदुंनानै जाबाथाय मानि देहाया स्रां मोनो आरो लोमजानाय साजानाय दुरबल मोनो बिदि खारजोबथारो होनना बुङो ओमफ्राय गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरबो बेफोर ओंख्रिजों मोजां जायो होननानै फोथायो आरोबाव बेल' नङा गोबां रोख खोमनि दं उसुमायफोर ना गोरानफोरजों जायो मानसिफ्रा बिदिनो गारमाया थसेब जायोब्ला बा गारमाया गगा मोननानै सेब सेब मोनोब्ला बेफोरखौ जोङो जानाय नुयो आरो नोंथां नङा होमबा आरोबाव बिदिनो बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि मैगं जानो रोंगौ जानो हागौ नोंथाङा आंनिफ्राय बांसिनखौनो मोनथिगोन बेनिखायनो आं नोंथांनिफ्रायबो एसे बर'फोरनि जानाय ओंख्रिफोरनि माखासे मैगंफोरनि सायावहाय एसे फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय नोंथां।
ओ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो जाबाय थानायखौ नुयो आरो जोंनि बर'फोरखौहाय ओ बि दिनो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्लाथ' बे अनलाजों दाउ बे सबाइ ओंख्रि नारजि अमा सबाइ साम' बायदिफोरानो नङा ओमबा? औ बेनि अनगायैबो गोबां आरो दंबावो। ओ जेरै आरो जोंनि ओ बर'फोराहाय ओ लाथा एम्फौ फिसिनानैहाय औ बेनिफ्राय जोङो बे लाथा एम्फौखौबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेखौबो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय ओ जेरै जोङो लाथा एम्फौ खौ जोङो अनलाजोंबो जायो होननानै खोनानो मोनदों आरो बे खौ गोरानैबो जोङो फ्राय खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो मैथा ओ थास' बिथ'राइ बायदिफोरजोंबो ओ जायो जोंनि बर'फोराहाय बे लाथा एम्फुखौ ओ जोङो बिदिनो नखर नखर ओ फि सिनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो जों आथिखालाव एसेबां जों नुनो मोना नाथाय जोङो गोदोहाय बे लाथा एम्फुखौ बांसिनै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। आरो अ बि दिनो बे ओंख्रिखौबो जोंनि बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो बयजों बो मोजां मोनजानाय एबा खहाब थाव ओंख्रि बेबो मोनसे बर'फोरनि। औ बेनि उनाव आरो बे नाफाममाबो ओ नाफामखौबो थ' जोंनि बर'फोरा जानानै ओ जोबोर मोजां मोनो ओ बिदिनो ओ नाफामखौबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि औ मैगंफोरजों संनानै जायो बेखौबो। ओ बिदिनो जों नाफामखौ गोरानै बाथोन एवनानैबो जायो आरो बायदि ओ मैथा आरो थास' बिथ'राइ बायदिफोरजोंबो बेखौबो ओंख्रि संनानै जानाय नुनो मोनो। बे नाफामखौहाय जोङो ओ नानिफ्राय बानायो। ओ जों बेखौ बयबो मिथिगौ नङा ओमबा औ नाफाम नाफाम बानायनो
नाफामखौ मारै बानायो एसे मिथियोब्ला
औ एसेबां मोजां मिथिया थेवब्लाबो जाखिनि मिथिगौ बुंनिसै औ माने बेखौहाय ओ जोङो नाफाम बानायनोब्लाथ' जोंनो गोबां बिबांनि नानि गोनांथि जायो।
औ
औ बेखौ नाफामखौहाय जोङो ओ जोङो बेखौ ना गोथांखौहाय एसे जोङो फोरानदबनानै ओ फोरानदबनानैहाय जोङो बेखौ थास' बिलाइजोंहाय ओ जयै जोङो देजाबनाय जायो आरो ओ थास' बिलाइजोंहाय जोङो बेखौ जयै देनानैहाय जोङो बेखौ एसे लादु बायदि जोङो सिथुमनानैहाय ओब इदिनो ओ बथल बायदि एबा ओ औवा हासुं फोरावबो जोङो ओ सोनानै जोङो ओ गोबाव सम जोङो दोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो दान जेसे गोबाव दोनो दान ओ मोनबा मोनद'सो गोबाव दोनोब्लाथाय जों गोथावसिन जायो होननानै खोनानो मोनो ओ जोङो दान मोननै मोनथामनि उनावबो जोङो बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदि बानायनानैहाय आरो गोबां ओ आदबफोर दंबावो बे नाफाम बानायनायावहाय आङो एसेबां मोजां मिथिया बेखायनो सद'यै एसे बुंबाय औ ओ बिदिनो ओ नाफामखौहाय बिदिनो बानायनानै गोदोनि सुबुंफोराहाय ना गुरनो थाङोब्ला गोबां बिबांनि ना मोनोब्ला थाय ओ गावनि जानांगौखिनिखौ थोजासे जानांगौखिनिखौ जानानै आद्रा थाबावनाय नाखौहाय बि बिदि नाफाम बानायनानै गोबाव समसिम एसे इसे जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो अ आथिखालाव थ' जोङो बिदि नाफाम बानायनानै जानायखौ जोङो एसेबां नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ बिदिनो गोबां रोख खोमनि गुबुन गुबुन आदबै जोबोर गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर संनानै जानो रोंगौ जोंनि बर'फोरा औ
औ नोंथां नंगौ
ओ बिदिनो जोङो बे सबायजों साम'खौबो जोङो सबायखौबो गोबां रोख खोमनि संनानै जायो सबायजों दाउजोंबो जायो आरो साम'जोंबो आरो ना गोरानफोरजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो सबायजों अनला जोंबो जयै संजाबनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फोरखौहाय
औ नोंगो दा बिदिब्ला नोंथां औ
अ
ओमबाथ' जोंना समाबो जाबाय नङा ओमबा?
औ-औ जाबाय
बर'नि ओंख्रिनि सायाव सावरायनायखौ जों होमबा दोन्थ'नो हासिगोन नामा नोंथां
औ दे नोंथां
औ गोजोनथोंसै नोंथां औ।
औ